हेलौ ओ बिथाङा मा खालायदों?
ओ बिथां ओरैनोसो दं ओरैनो माने दिनै देवबारनि दिन नालाय इदिनो लामाफोराव ओंखारबोनानै फैदों खामानि गैयैखायनो।
आतसा। आंबो ओरैनोसो दं नोंथां माने बिथांजों दसे सम रालायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आं।
अ आतसा रायलायनो हागोन दे बिथां जों रायलायलायबासो मोनथिलायखागोन नालाय सावरायलायबासो। जों बाथ्राफोरखौ रायलायलायनानैसो मोनथिलायखायो।
औ दा आं माने बिथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन। टपिकआनो जाहैदों जे जों माने ओ खोथाफोर सल'बाथ खोथाजों जों फोरमायलायनो हानाय खोथाखौ बिथाङा एसे एसे फोरमायनानै होबा माने आंबो मोजां मोनगोन माने
अ आतसा जे आङो जे हायो बेखौ फोरमायहरसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो जे आं रोङो जे बिथाङाबो अननानै गाव रोंनायखौ उनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आं दे जेनेबा बुंजिनो सानदों गोदो जों खोनाबोनाय मोनसे गोदो आबै आबौनि समनिफ्राय जों खोनाबोनाय मोनसे खाहानि दं माने जे सिमा मोनसेया खासेव मोनसेयाहाय रेबिद माने इसोर मानैनि खानि माने?
औ
माने सानसे समावहाय मोनसे रेस्ट जादों रे माने रेस्ट जानो नागिरदोंमोन आरो। बे रेस्ट जानायावहाय माने खासेवा होनबाय आरो खासेवजों फेसाजों सेसाजों रायलायलायबाय आरो जों सानैनि बिथथोराव सोर बांसिन स्पिडसिम थांनो हायो होननानै ओमफ्राय बेयावहाय मा खासि गानबाय आरो खासेवआथ' स्पिड खारफाख नालाय ओंखनो खासेवआव बुंबाय नोंखि आंजों हागोन होननानै बेयाव
नंआ खास'वा खासे'वा स्पिड खारनोहायाना नोंथां खासे'वा स्पिड खारनो हाया ओ
माबा खासेयावलायनो सेस माबानो मा होनो सेसाया
औ
सेसाया मोनबा आरो खासेवा खासेवा होनबाय आरो माने खासियावथ' हाखाया नालाय जेनेबा ओमफाइ सेसाया होनबाय आरो आंथ' बिराद स्पिड खनो हागोन नों हागोन जानो आंजों होननानै बेखौथ' समासो खोन्थासिगोन होनबाय आरो खासेयावआ जेनेबा ओमफ्राय बिसोर सानैजों बिदिनो बादायनो नागिरनायावहाय बादिलायनो नागिरनायाव माबाया खासेवजों फेसाजों बादायलायनायाव दानाबा सेसाया खारलोबाय आरो सेसायाथ' स्पिड खारखायो नालाय ओंखायनो खारै, खारै, खारै, बिराद गोजानाव सहैबाय बियो बेनि उनावहाय खासियावहाय खारनायावहाय खारनायावहाय दानाबा बेथ' स्पिड सहै माबाया खासियावथ' लासैसो थाङो नालाय लासै लासै लासै लासै थांगासिनो माने ओमफ्राय इयावनो माबा सेसेाया नुरबाय हाबहाब माथो खासेयावबो सौफैबाय स'सेहोनानै ओंखायनो देथ'दोंमोन आरो माने माबाया रिबिदा दसे सम बेनि उनावहाय होलांलायबाय आरो बियो खारलांलायबाय ओमफ्रायहाय उम खारै खारै मा बिदिनो अबावबा मोनसे सायख्लुम जायगायाव गरमनि सममोन नालाय बे समाव बियोहाय जिरायना थाबाय आरो माबा बिदिनो दंफां सायख्लुम नायनानै आरो बेयावहाय खासेवाहाय लासै लासै लासै लासैनो थांगासिनो थांगासिनो बेंहाय जेनेबा आरो माबाया सेसाया सिरि मोननानै नुलायबाय हनै माथो खासेवाबो सफैबाय होननानै ओंखायनो आरो जोंना माबाया खासेवा थाबायबा होथानायाव नुनायाव सेसाया सानबाय आरो आङो रिबिटा सानबाय आरो आं जानाय नङा एसे स्पिड थांनानै आं बेलेगाव थाहैनोसै होननानै
थाङै थाङै थाङै थाङै दानाबा बेहाय मोनसे गोजान लामायाव सहैबाय गोजान लामायाव सहैनानै बेयो दसे सम उन्दुना थालायबाय उन्दुना थानायावनो दानाबा माबाया हाय उम उम खासेवा खासेवा सहैलायबाय आरो ओमफफ्राय रैबिदियाव उन्दुना दं बे नुवाखै माने बे थाल गैया बे खासेवा गावनि खाथियाव सौफबाय होननानै जेबो थाला बिस्राया बेखायनो जोंना खासियावहाय थाङै थाङै लासै थाङै थाङै थाङै थाङै बेहाय जोबथा लाइनाव सहैसिगोन माने बे माने रेसो फांआव हाइ। बे समाव रि-रिबिदा सिखारबाय आरो रिबिदा सानबाय हैद माथो हनै खासेवा दासिमबो आंनि खाथियावनो सौफैयाखैलै होननानै ओंखायनो रेबिदा ओंखायनो उन्दुबाय थाबाय उन्दुबाय थाबाय उन्दुबाय थाबाय ओमफ्राय दानाबा खासेवाहाय देरहाहैना दंसै माने। नाथाय रेबिदा मोनथिया बे समावनो दानाबा उम माबाया रेबिदा गोसोखांबाय आरो हाबाब आं गोबावथार उन्दुबाय बेसो सहैग्रोखो ना माखोलै होननानै बेबो माने थांबाय आरो जोबथा लाइनसिम जोबथा लाइनाव दानाबा नुहैबाय जोंना खासेवासो देरहाना दं बेवहाय बियो दुखु मोनबाय आरो हाबाब माथो खासेवासो माबा देरहाना दंलै आं जेनबायसो आं स्पिड खारनायानो माने इयो इदिनो दुखु मोनलांबाय। आरो खानियाथ' बेनो नोंथां आरो जों बेजोंनो बुजिनो हायो जे जों मालाबा समाव इदिनो आलसिया जानाङा जों सब बुस्थुआवनो एसे थागथियारि जानांगौ एबा साखा फारा जाना थानांगौ। जोङो बिदिनो बादुला खामानि मावनो ना-नाङा। जोङो इदिनो स्पिड मावबा जोंना खामानियाबो थाब जोबगोन जों माने जे जोङो जे खामानिखौ थांखि लादों बे थांखियावल' जों बांसिन धियान होनांगौ देरहानो थाखाय जोङो बेजोंनो बे बे खाहानिजोंनो बेफोरखौ सोलोंनो मोनो माने जोङो जे जोङो खामानि मावदों बेयाव धियान होननानै जोङो उम देरहाहैनायखौ मोनो आरो माने बिथां आरो बुंनां-बुंनांगौबाथ' बाथ्राया गोबां ओंखारलांगोन थेवबाबो जोंना समनि आंखाल ओंखायनो बिथाङा जे रोङो बिथाङा अननाय गोजोननाय थागौमोन माने।
औ। दाथ' बिथांनि बे खासेव आरो माबानि खाहिनिखौ खोनानानै आंबो जोबोद मोजां मोनबाय बिथांनि खाहिनिखौ खोनासंनानै। जाथे ओ आरो आंनि गोसोआवबो मोनसे खाहानि दङ' बिथांनिसिम फोरमायनो सानदों। बे खाहिनियानो जाबाय माने मोनसे समाव आरो माने मोनसे जायगायावहाय ओ सैमा दङ सैमा। ओमफ्राय बेहाय माने ओरैबायदि ओ मा होनो मोनलै ओ जासुला बा माने लबिया टाइपनि आरो बि सैमाया उम। बे सानसेखालि दाना इदिनो थाबायथिंनानै थाबायथिं थाबायथिं मोनसे जायगायावहायो गावनि जानो थाखाय बे आदार आदारबा जों मोनो बे बेदर बेदर हारा थुख्रासो मोनबाय आरो। दाना बे बेदर थुख्रासो मोननानै बियो जोबोद खुसि दाना जायालासेनो इयो बबेबा खनायाव जाहैगोन बा साननानै माने बेलेगफोराव नुबा दानो सिख'लायगोन मागोन साननानै माने इयो ओ गोजान जायगायाव थांनो थांदों आरो माने गोजान जायगायाव जाखोमाहैनो सानदों दाथ' बे थाबायलांना थाबायलांना जायगा नागिर नागिर बे मोनसे ओ दालां सहैबाय आरो बे दैमा दैमा नालाय दैमायाव दालां दंमोन बेयाव सहैबाय इयो ओमफ्राय इयाव सहैनायावहाय इयो ओरै साइदजों नाहरबाथाय माने गाहायावहाय ओ सैमा मासे नुहुरबावबाय इयो माने ओ नुहुरनायाथ' नुहुरनाय गावखौनो नुहुरदोंमोन नाथाय बे गोसोजों आं बे साननाया जे गाहाय सोरबा सोर मा दंबावो होननानै दाना बे बे माने बे सैमाखौ नुहुरनानै मे गावखौनो नुहुरनानै खुगायावहाय खुगायावहाय माने बेदर हारा खौ हरना लानायावहाय बे नुहुरबाय आरो ओ आदसा गाहायावसो बेलेग सैमा मासे दंबावो आं बिनि खुगानि बे हारा थुख्राखौ माने बेदर गोनां हाराखौबो आं जानो थाखाय आं माबा मोनसे सिस्टेम बेब'स्था खालामनांगोन होननानै सानबाय गोसो सिङाव। थान बिदि खालामानायखौनो दाना खुगा लानायावहाय दाना बेखौ माब्रै मोनहैगोन साननानैयो बेनि बेखौ माब्रै जानो हागोन साननानै माने नायगासिनो दं नायगासिनो दं दानायो दाना बियो सानबाय आरो। जेनेबा आं बेखौहाय एसे सिगिनो होननानै ओमफ्राय खुगाजों एसे सोंनानै नयो मा आवाज हरनि होमबा बे‌ गिनानै बियो गिनानै बे गावनि बेदर हाराखौ गारनानै थांगोन बिदि बे सानो आरो। गावसो सानदों नाथाय गाव गाव साननाय बायदिथ' जायासै बेयो माने बे सिगनो होननानै बे राव बर'नायावहाय माने गावनि जानाय बे गावनि जि खुगायाव बेदर हारा दंखायोमोन बेयो माने दै दैयाव थबल थांबाय ओमफ्राय दाना बे थांनानै माने गोलैलांबाय आरो गावथ' खुगायाव लाखादों नालाय सिगिनोबाबो माने माबा मोनसे बुंनोबाबो सोंनोबाबो बे खुवा खुवाजोंसो सोंखागोन नालाय दाना बिदि सोंनायावनो बे बेदर थुख्रायाहाय गाहायाव दैमायाव गोलैलांबाय दानि बे दैमायाव गोलैलांनानै दा दाना मोनासैयो मोनासै दाना सैमायाबो बे सैमानावबो माने ओ बेदर हाराखौ नुवासै माने। हाब बिदि साननानै आ बे एसे लब लब जादोंमोन नालाय दाना बे दैमायावहाय गावनो बारसोमबाय।
औ
दाना दैमाबो गोथौ बोहैबाय थानाय ओमफ्राय दाना बे बेयावनो माने बे गावनि जि थाखानाय बेदर हाराखौबो मोनासै आरो। माने बे दैमायावनो गोजालांबाय बा गोमालांबाय दाना बे गावहाबो गावबा गाव माने मा होनो बाज्रुमबाय आरो बाज्रुमनायावनो दाना बेवहाय गावहाबो गोजावलांफाबाय माने दैमाजोंनो बेसेबां जायगायाव गोजाव लांफाबाय ओमफ्राय बेदराबो गोमाबाय दा जों माने जों बे काहिनिजों मिथिनो हायो जे जों मालाबाबो गावनाव जि थाखानाय बिखौ बेखौ माने थाखानायखौनो जों जानानै गोसोबायदि खुसि जानांगौ माने जे दं बेजोंनो गोजोनांगौ मालायनिखौ लुगै नाङा आरो मालायनिखौ लुुबैयोबा माने गावनि मालायनखौ लब जायोबा गावनाव जि दं बेबो गोमालांफायो होननानै जों मिथिनो हादों बे काहिनिनिफ्राय आरो आं बेफोरनि माने बे बे खाहिनिखौ खोन्थानायनि जाहोना जादों जों माने मालाबाबो जों गावखौनो गाव लबिआ जानाङा माने गोसो जों मालायनिखौनो लुबै नङा। आरो जों लुगैबा माने ओ लुबैनाया गाज्रि खामानि माने बे मोजां नङा मालाबाबो माने। मोजां जाया बिदि लुगैना थानाय मानसिया आरो जों लुगैबाबो जोङो गावनो गाव खस्थ' खालामनांगौ। बा गावनो गाव ना जानानैसो जोङो माबा मोनसे बुस्थु लुुबैदोंबा जोङो गावनो गाव खस्थ' खालाम-खालामनानै बा खामायनानै बेफोर बुस्थुखौ लानांगौ आरो। दाथ' माने जोङो आं नैबे काहानिखौ खोन्थानाया माने बिथाङा जे गोसोआव बोरै मोनदों दा बेफोरखौ फोरमायफिननो हागोन।
अ आदसा हागोन बिथां मानोना उम बिथाङा मा मोजाङैनो बिराद मोजाङैनो फोरमायबोबाय जे जोङो गावनि थाखानाय बुस्थु थाखाबाबो जोङो मानोना मानसि हारिया जों गोबां लब जायो बे लबजोंनो जोङो जे जोंनाव मा दं बेखौनो जोङो खोमाफिनना लानाय जायो। ओंखायनो जों माने एफा सेस बिस्थ'नि बिदि लब जानो नाङा। जोङो मा बुस्थुजों मा बुस्स्थु दं बेजोंनो जों गोजोनलायना थानांगोन जे जोङो बिदिनो आव आग बागार बारायलांनांगोन। बेजोंनो जों बुंनो थाङोबाथ' बिथां जों खोथायानो जोबनो थाङा हर सानबाबो। नाथाय जोंना समनि आंखाल जे जोङो जोंखो जोङो टाइमाव फोजोबनांगौ बे बाथ्राफोरखौ। ओंखायनो बिथां आङो बिराद बिथांसिम बिराद गोजोननाय थाबाय मानोना बिथाङा एफा मोजाङै नो हमबोबाय नाथाय जोंना खोथाया रायलायनाया जोबाखैमोन थेवबबो जों रायलायनायखौ खौ बिसिनो दोनथ'नानै जों थाथ'नांसिगन माने बिथां।
औ। दे होमबालाय।
औ।